औ खोनादों नोंथां
अ अ मा खालामबाय दों नोंथाङा दा
आं ओरैनो दं नोंथां
अ अ ओ बिदि औ औ बुं
मा आयदा लाना सायनो सान्दों
ओ नोंथाङानो फोरमायदो नामा ओ मा आयदानि सायाव सोमोन्दै जों दिनै सावरायनो
औ खोनादोंना नोंथां
औ औ औ
दा जोङो दिनै होनबा ओ मेसें बोथोराव मावनाय आबादनि सायाव उफेरा आबाद मावनायनि सायाव जों एसे सावरायनो नामा नोंथां
औ नोंथां सावरायजायो
औ दा होमबा ओ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना दा जोङो ओ मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो।
औ नोंथां औ फोरमायनो हायो ओ मेसें बोथोर बोथोराव जोङो मा मा आबाद मावो होनना बुङबाथ' जोङो मोनथिखायो जिहेथु जोङो जेराव जोंहा ओ बांसिन दै थायोब्ला जोंहा ओ मेसें बोथोराव मावनाय आबादफोरा ओ गाज्रि जालाङो अखाफोर हायोब्ला बांद्राय अखा हाबाय थायोब्ला बेनिखायनो जोङो मेसें बोथोर बोथोराव खायसे आबादफोरखौ जों मावनाय जायो ओ बेफोर आबाद आबादफोरखौ जों गोदो गोदायहाय ओ गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय थाखाबा न'खराव जानो थाखाय जोङो ओ मावनानै लानाय जायोमोन जोङो ओ बर'फोरा जिहेथु जोङो बोथोरजों गोरोबनानै जोङो बबे बोथोराव बबे आबादखौ मावोब्ला साबसिन जागोन बेफोराव जोंहा जोबोर आखा फाखामोन दा बेफोरबायदिनो जों गोबां ओ मावबोगासिनो दं गोदो गोदायनिफ्रायनो बेनिफ्राय मेसें बोथोराव जोङो बायदिसिना आबाद मावनाय जायो ओ जोङो मेसें बोथोराव जोङो दैज्लां बोथोर जोबनाय लोगो लोगो जे अब्ला जोङो ओ माइफोरखौ हाखांगोन अब्ला जोङो बेसर आबाद फोर मावनायखौ जों नुनो मोनो जेराव ओ बेसरफोरखौ बेसर आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो हाल एवग्रोनानै लानो गोनां जायो बेफोरबायदिनो जोङो ओ हालेवनानै जोङो बेसरफोरखौ फोनानै बायदिसिना मुलि आरि होननानै जों फोनाय जायो बेनिफ्राय बेसर आबादखौ जों मानो मावनाय जायो होनना बुङोब्ला जोङो ओ बेसर आबादखौ जोङो थाव जानो था थाखाय जोङो मावनाय जायो बा जोङो बांसिनानो गोदो गोदायनि समाव जोंफोरो ओ बेसर आबादखौ जोङो मेसें बोथोराव ओ थाव जानो थाखाय मावनाय जायोमोन लोगोसे मसें बोथोराव बायदिसिना आबाद नुनो मोनबो जोङो बायदिसिना जोङो ओ खौ जों मोननो हायो ओ आलु आबाद खौबो जोङो गोदो गोदायनि समाव औ मेसें बोथोरावनो मावनाय जायो जिहेथु जेराव जोङो न'खरावनो जानो थाखाय बांसिन बांसिनानो मावनाय जायोमोन गोदो गोदाय नाथाय ओ आथिखालाव बेफोर गासैबो सोलायलांजोबबाय जेराव जों जङो ओ बेफार फालांगिनि थाखाय बा रां रुफानि थाखाय जोङो फाननो थाखायबो जोङो आलुखौ गायनाय जायो दा बेफोरबायदिनो जोङो ओ नोंथाङा फोर बुंनाय बायदि ओ मेसें बोथोराव जोङो बानलु जेनेबा बानलुखौबो जों आबाद मावनाय जायो जेरैहाय जोङो ओ बानलुखौबो गोबां रोखोमनि मोनो जोङो बानलु पिसा बानलु गेदेर बेफोरबायदिनो जोङो ओ मेसें बोथोराव बानलु मावनाय जायो बिदि नङा दे जोङो ओ मेसें बोथोराव मावोब्लानो जे जोङो ओ आबादफोराव जोंनो दै नाङा जोङो दैखौ होनो गोनां जायो जाय मेसें बोथोराव आबाद मावोब्ला जोङो दै जगाजग खालामनो थाखाय जों जोंहा खाथि जोंहा दंग' बा दैमा दैसा थायोब्ला एसे साबजाथाव जायो आबादा जाबायदि जानांगौ बेनिख्रुइ मोजांसिन जायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो बिफां एबा लाइफांखौ जोङो ओ देरनायाव जोङो दै सान्दुं बार अखा बेफोर खानो गोनां जायो बेनि गेजेरजोंसो जोंनि ओ जा आबाद बेफोरो मोजां जायो बेनिखफ्रायनो जोङो गोदो गोदायथ जोंङो बालथिं फोरजोंनो लांनानै जोङो दैफोरखौ होयोमोन मेसें बोथोरनि आबाद जिहेथु ओ अखाफोरबो हानाया जोबोर खम जायो बेनिखायनो जोङो नाथाय दिनैनि समाव जोङो गोदोनि बायदि बालथिंफोरजों लांनानै बा दंग'निफ्राय जोङो जाव्लायनानै ओ आथिखालावबो एसे एनै नुयो खायसे खायनै जायगायाव नाथाय दिनै बांसिनानो जोङो मेसिनफोरजों सारनानै दै हैनायखौ नुनो मोनो जोंनि आबाद फोथारफोराव दा बेफोरबायदिनो जों मेसें बोथोर बोथोराव गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै दिनैनि समाव जोंनि जा हारिनि मानसिफोरा दिनै ओ गावनि न'खरखौ सुंथागासिनो दङ जेराव जोङो एसेबां बिबांनि आबाद मावनो हायाखैब्लाबो जोङो ओ जा नखर नखराव एसे एनै जानो ओ मावनाय जायो लोगोसेनो एसे एनै ओ बांद्राय जानायखौ ज जोंङो ओ ताउन नोगोरफोराव लाङा बासिनो गामिनि सख फोरावनो जों फानो फाननानै फानहैनायखौ नुयो जिहेथु जोंनो थाव संख्रि जानो थाखाय एसेब्लाबो ओ मदद मोनो बेखौ लांनायजों लोगोसे लोगोसेनो जों बायदिसिना दिनैनि समाव जोङो मेसें बोथोरावबो गुबुन गुबुन जों आबाद मावनो हायो जोंहाय मैगं थाइगं फैदों बेफोरखौ जोङो मावनानै लानो हायो बायदिसिना जों जोगोनार आरि लेस्राफोरखौबो जोङो बिदिनो गोबां रोखोमनि जों मैगं थाइगं मावनाय जायो दा दिनैनि समावथ' जोंहा जिहेतु बिगियानजों दिहुन जानाय बायदिसिना जो हासारफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो मेसें बोथोराव मावनाय आबादफोराव जोङो गोदोनि बायदिहाय गोबोर हा होनायखौ गोबोर होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया बांद्राय मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समाव जोंहा जिहेथु मोसौफोरखौबो बांद्राय फिसिनाय जालिया जेराव जोङो मोसौफोरखौ गोदो गोदाय नांगोल हालेवनो थाखाय आरो गाइखेर जानो थाखाय फिसिनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव दिनैनि समाव जोङो रावबो नांगोल हालेवनाय जालिया जों ट्रेक्टरखौसो बाहायो लोगोसेनो जों गाइखेरफोरखौबो जोङो ओ दुखाननिफ्राय आमुल थाजा आरिखौसो जोङो बायनानै लानानै फ फैयो दा बेफोरबायदिनो दिनै गोरलै राहायैनो जोङो ओ जिहेथु गियाना दिहुनजोबना होबाय बेफोरखौ आगजुफोरखौ जायनि थाखाय जोङो ओ गोबां आबाद मावनायफोरावबो सोलायनायखौ नुनो मोनो जोङो आबाद मावनायाव जोङो दा बायदिसिना रासायनारि मुलिफोर बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव गोबां मानसिफोरा बेफोरखौ जानानै बेमार आजारफोराबो सोमजिनो हमदों गोदान गोदान बे बेरामफोर सोमजिनो हमदों दा नोंथाङा बेफोरनि बेलायाव माबाफोर बुंनो साननो नामा
दा आङो आबादनि बेलायावनो एसे बुंनो सान्दों दा जोङो जिहेथु ओ जों गोबाङाना आलु गायो नङा होमबा दा बे आलु गायनायाव ओ जोङो दै एसे होनो हायोबा मोजां जायो आलुआ दा बेराफारसेथिं खिन्थु आलु गायो ब्लाना आलुआ बेमार नांनायनि चान्स थायो आरो दा जेरै हमना ला ब्लाद होनना बुङो जोङो बे ब्लाडआ बे बेमार नाङो आरो दा बेनिफ्राय बे ब्लाड बेमार नाङोबाना बेखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जों बेवहाय मुलि सारनो गोनां जायो आरो ओ जाय जोङो रासायनारि मुलि बाहायनाय नुयो दा बेनि ओमफ्राय बाथ्राया बे रासायनारि मुलि बाहायनायनि जाहोनाव जिहेथु एम्फौ एनलाफोरा थानो हाया नालाय थैयो दा बे रासायनारि मुलिफोरा थारमाने सेवनानै थाङा जायखौ जोङो फेसेवजाग्रा होननानै बुंनो हाया दा बेखायनो जोङो बेखौ बेफोर आलु जों जायोब्ला जों बेमार जायो आरो दा जोङो बानलु गायो मे सें बोथोराव ओ बानलुआबो जोबोर मोजां जायो खिन्थु बानलु गायोब्ला ना जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो दा बेनिफ्राय ओ गेजेर गेजेर बानलुआबो बेमार नाङो बे बानलुआव जोङो खायसे रासायनारि मुलि होनो गोनां जायो आरो दा बेफोरबायदिनो जोङो मेसें बोथोरावबो जों गोबां आबाद खालामनो हायो दा जोङो मख'जाथाव मेसें बोथोरनि आबाद होनबा जोङो बान्दाखबि आलु फुलखबि ओ फान्थाव बेफोर बायदिखौनो बुंजायो आरो दा बेनिफ्राय बिसोरो मेसें बोथोराव जायो नालाय बेखायनो जेब्ला आ दैज्लां मोन फायां मोनफायां जायो अब्ला फानलु थानाय बा ओ बे खौ मा होनो फान्थाव फान्थावफोरा ओ बिफांफोरा सेवलांनानै थैयो दा फारसेथिं आरो बानलुआ मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया दैज्लांआव बो गायजायो खायसे दैज्लांनि फानलुबो थायो दा दैज्लांआवबो गायजानाय दङ आरो दा बेनिफ्राय बेसरनि बाथ्राखौथ' बुंनांगोन जोङो माइ गायखांनाय लोगो मेसें बोथोर मोनफायोब्ला जों बेसर फोनाय जायो दा बेसर बेसर आबाद मावनानैबो जों गोबां रां खामा यनो हायो दा बेसर जोङो फार्स्टआव फोनानै जों बे सेवा बेसर गोरलै बिफांखौबो जोङो जा ओंख्रि जानो हायो बेनि उनाव जोङो बेसर ओ बेसरखौ जोङो ओ फिथाइ थायहोनानै बेनिफ्राय जोङो थाव गुबै दिहुननाय जायो दा बेफोरबायदिनो जोङो बेसर आबाद मावनाय जायो आरो दा आरो जोङो मेसें बोथोराव जों आरो खायसे मा होनो नारजि बेसर जोङो बेखौ फोनानै माबा खालामनो हायो आरो ओ मा होनो मेसें बोथोरनि आबाद महरै मावनो हायो दा फारसेथिं जोङो फाथोखौबो जो एसे रायखांनो हायो फाथो ओ जायखौ जोङो ओ नारजि बानायनाय जायो दा जोङो फाथो दंफांखौ जेब्ला फाथोखौ फोनाय जायो अब्ला इसे ओ गोरलै गोरलै फाथोखौबो जोङो ओंख्रि जानो हायो आरो बेनिफ्राय फाथोखौ जों देरहोयोब्ला गोदोर खालामोब्ला बेनि उनाव ओ दंफां देरनाय लोगो लोगोनो जोङो बेखो ओ दाननानै बेनि बिलाइफोरखौ खानानै जोङो बेनि बिथ बा दंफांखो जोङो ओ खाथुम जुमनानै माने दैयाव सोमना दोनोब्ला बेनि उनाव गोबाव साननैसोनि उनाव जोङो बेनि बिगुर गुनायखौ जोङो दिहुनब्ला जों फाथोनि दिरुं मोननो हायो लोगोसे बिनि फाथो बोराइ नि जि ओ बिलाइ बिलाइ बोरायफोरखो जोङो फोराननानै दोनोब्ला जोङो नारजि हिसाबै जानो हायो आरो दा बेफोर बायदिनो जोङो मेसें बोथोराव जोङो गोबां आबाद मावनो हायो
बेजों लोगोसे जोङो गोबां रां खामायनोबो हायो आरो खोनादोना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ। दा नोंथाङा इसे आरो ओ मेसें बोथोराव मोनबावनाय ओ जेरै ओ अलक बि बा बान्दा कबि दा बेफोरनि सायावथ' नोंथाङा गोबां बाथ्राखौनो मिथिखा खागौ नङा ओमबा
दा जोङो ओ बान्दा औ बान्दा कबिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला ओ बान्दा कबियावबोथ' जों गोबां मुलि बाहायनाय जायो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि आबाद मावनायाव जोङो बांसिनानो रासायनारि हासार आरो रासायनारि मुलि बाहायनायखौ नुयो आरो जायनि थाखाय जों बेफोर मैगंखौ जानायनि जाहोनाव जोंनि देहाफोरा नोरजिया बा लोरबां जालांनो हमदों आरो
औ औ
औ दा नोंथांजोंथ मेसें बोथोरनि बागै गोबां सावरायबाय नङा ओमबा ओ दा नोंथांनिफ्राय आङो गोबां खोथा मिथिनानै मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ओ बे सावरायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै नङा होमबा नोंथां
औ औ औ नोंथांनिसिमबो साबायखर बावहरबाय जिहेथु ओ मेसें बोथोरनि आबादनि सोमोन्दै नोंथाङाबो मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय ओ दा उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय। नोंथां दे औ दे नोंथां